हेलौ
हेल' नोंथां खोनादोंना
औ औ नोंथां खोनादों
औ आं ओ गोजोन बेलासिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ दा नोंथांजों ओ माखासे गोनांथार बाथ्रासो सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ नोंथां औ सावरायजागोन
औ माने आथिखालावथ' जोङो साख्रि बाख्रिनि अनगायै जों माखासे खामानिफोरखौ मावनानै जिउ खुंनो हायोना नोंथां
औ औ नंगौ
औ दा बेफोरनि गेजेराव जोङो माखासे ओ जिब जुनार बा दाउ ओ दाउ अमा फिसिनाबो जों ओ जोंनि जिउ खौ दैदेनलांनो हायो ना नोंथां दा बेनिखायनो बे दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दै नोंथांजों माखासे बाथ्रा सावरायनो हागोन नामा औ नोंथां दा आङो नोंथांनिसिम माखासे ओ दाउ एबा अमा फिसिनायनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा सावरायग्रोनो सानदों दा नोंथाङा एसे खोनासंग्रो लांबानो जाबाय आरो नोंथाङाबो उनावहाय एसे फोरमायनानै होबानो जाबाय
उम
दा आं एसे नोंथांनिसिम फोरमायना होग्रोनोसै जोंनि आ खालनि मुगायाव जोङो साफ्रोमबो सुबुङानो साख्रिनि फारसे होसोयोना नोंथां दा बैफोरनि अनगायै जोङो मा दाउ अमा फिसिनानैबाबो जोङो मा जोंनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो नोंथां दा बे थाखाय जोङो ओ अमा फिसिनो बा अमा फार्म खालामनो थाखाय जों दाउ फिसिनो थाखाय जोङो माखासे ओ बाथ्राफोर खौ जों मोनथिग्रोनांगौ जायो नोंथां
औ
बेफोरनि गेजेरजों जोङो अमा फिसिनो सानोबा जों अमानि सोमोन्दै सिगोन नांगौ ना नोंथां फिसियोबा माबायदि मा जादनि बा मा रोखोमनि अमाखौ फिसियोबा जोंनि अमाया थाब देरो माबायदि अमाया माबायदि जायो बैफोरनि सोमोन्दो जों मिथिना लानायखोनो लाग्रोनाया गोनां जायो नोंथां
दा बेबायदिनो जोङो अमाखौ फिसिनो थाखाय जोङो बेसे बुरजा फिसिगोन जोङो बिनि सायाव ओ सानग्रोनांगोन जों हमना लाबाय जोङो गिबियाव जोङो बुरजा बायनो हायाबाबो जोङो ओ माब्रै माबा जोङो मा खामनांगोन अमा बुनदि बा जों जायनि फ्राय जोङो अमाया एरो नङा होमबा जों बि जि अमाखौ जोङो माब्रै बा माबा अमा बुन्दिखौ जों फिनानै लाग्रोनांगोन। दा बैसोरनि थाखाय जोङो मा नांगौ रोखोमनि आदार जों होनो हानांगोन जेरैहाय जोङो माइनिफ्राय जोङो गुन्दै मोनो बै गुन्दैखौबो होनांगोन आरो खायफा जोङो ओंखाम रुना होयो नङा होमबा नोंथां
अ नंगौ
औ दा बैफोर जोङो आदारखौ मा होनदों जोंहै बे जाय अमाखौ फिदों बेखौ जोङो सम मथे जेरैहाय फुङाव सानसुआव बेलासियाव बैफोरबायदि जोङो सम लायै सम जोङो आदारखौ मोजां होनो रोंनांगोन। अब्लासो जोंनि अमाया मोजां देरगोन। दा जोङो आदार होनायजोंल' जानाय नङा जों बिनि अनगायैबो मा खालामनांगोन जोङो अमाखौ जोङो माबायदि जायगायाव दोनदों बा बे जायगायाव थाम्फै बारा नामा? बा बे जायगायाव दैज्लां बोथोराव अखाया बारा हायो नामा? बैफोरखौ नोजोर होनानै जोङो थाम्फैफोरखौ नोजोर होनानै जोङो थाम्फै खारग्रा मुलि बाहायनांगोन। आरो जोङो अखा हायोबाथ' अमाया बांद्राय अखा सिजाबा गार्जि जायोना नोंथां।
दा बेनि थाखाय जोङो मा खालामनांगोन अखानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो मा बे अमानि थाखाय जोङो मा खालामनांगोन ओ जोङो अमा गन्द्रा बानायनांगोन जाहाथे जोंनि अमाया अखाजों सिजाबाय थाया। दा बेनि अनगायैबो जों मा खालामनांगोन ओ अमानि देहा जोंनि अमाया देहाया सानफ्रामबो सानफ्रोमबोनि दिनाव जोंनि अमाया एखे रोखोमै थाबाय थायाना नोंथां।
औ औ।
दा बेनि थाखाय जोङो मा खालामनांगोन बै अमाया माबायदि रोखोमाव दं बेनि देहाया माबायदि बे लोमजादों नामा बा बे लें लेंग्रा जादों नामा बैफोरनि बादै जोङो फाललाबाय थानांगोन बा जोङो ओ जुनारफोरनि दख थर बेनियाव जोङो मा लानांगोन माखासे गोनांथार बाथ्रा मोनथिनांगोन मानि मा मुलिखौ जाहोबा अमाया मोजाङै आदार जायो लोमजानाया खारो बा आथिं लेंग्रा जानाया हामो बैफोर बादै मिन्थिनांगोन ना नोंथां।
औ।
औ दा बेबायदिनो जों मा खालामनांगोन जोंनि अमानो मोजाङै मोजां आदार होनांगोन आरो अमाया लोमजादोंबा जों बेनि ओ मुलिखौ जों होनो रोंनांगोन।
उम्म।
दा बेफोरखौ जोङो जेब्लायबो थाल लानाया मोजां नोंथां दा नोंथाङाबो अमा फिसिनायनि सोमोन्दै एसे बाथ्रा मोनथियो नामा?
ओ जोंनि ओनसोलावथ' दा बिदि अमानि फाराम गोबां बिदिनो बानायनाय जाया नाथाय जोंहा ओ गामि ओनसोलावहाय गासैबो सुबुङानो अमाखौ लानाय जायो आरो ना नोंथां बिदिनो जोङो मासे बा मानै माथाम बिदि लानाय जायो आरो बेजोंनो जोंहा ओ न'खर सलायनायावबो गो ओ गोबां हेफाजाब मोनो आरोना नोंथां बिदिनो जोङो अमा आदार होनाय माबोरैहाय होयो होननानै बुङोब्ला ओ जोङो अमानोथ' गुन्दैखौ होयो होखायोयानो नङा होनबा नोथां। जोंहा औ बिदिनो गुन्दै गुन्दैखौ जोंहा होखायो बिनि बेजों लोगोसेनो जोङो हाग्रानिफ्राय जि थास' बेफोरखौबो जोङो हानानै होफैनाय जायो आरोना हानानै जोङो बेखौ रुनानै होनाय जायो आरो। आरो जोंहा बेजों लोगोसेनो ओ गामि ओनसोलफोरावथ' खायफा खायफा गामियाव जौ संनाय जायोना बिदिनो जौ मालाबाफोर संबाय संबाय बायो। जेब्ला जोङो जौनि अफ्रि बेखौबो होनाय जायो आरो ओ बिदिनो जोंहा अमा फोरखौबो गोबां जोथोन लानांगौ आरो ना बिदिनो दाउ अमाल' नङा जोंहा ओ गामि ओनसोलावहाय दाउ अमा बोरमा फिसिनानैनो बिदिनो रांखान्थियारियावबो गोबां ओ मुलाम्फा जादों आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ थारैनो नंगौ।
औ दा जोंहा ओ दाउ फिसिनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां सुबुङानोथ' बिदि फाराम खौथ' बानायनो हायाना गासिबो बिदिनो न'आवनो ओ मासे मानैया जोंनिया थाखायो आरो। आरो फार्म बानायनो थाखायब्ला बिदिनो ओ जोङो दाउ फिसाफोरखौ बाजार बा ओ गलानिफ्राय दाउ फारामफोरनिफ्राय जोङो बायनानै लाबोनाय जायो आरो बिदिनो मासेयावहाय बाजि बा ब्रैजि राङै होनानै जोङो बायनानै लाबोनाय जायो आरो। ओ बे दाउ फिसाखौबो जोङो ओ दोननो थाखाय जोंनोथ' ओ मोनसे गन्द्रा नांगोन गलार नांगोन ना नोंथां?
औ नोंथां औ नांगौ।
औ। ओ बिदिनो जोंहा बेखौ मोजाङै बानायनांगौ आरो बानायनानै जोंहा बिसोरनि थाग्रा खथाखौ साफा खालामनानै दोनग्रोनांगौ आरो बिसोरखौ लाबोयिनि सिगांनो। बिनि उनाव जोङो बिसोरखौ मोजाङै लाबोनानै ओ बिसोरनो आदारफोरखौबो जोङो बायनानै जेन'बा जोंनि दाउ लकेल दाउ जाग्राफोरनि आदारा बेलेग नालाय बिसोर फारामनि दाउ आदार होनाया बेलेग जायो आरो बिदिनो बिसोरखौ गोबां जोथोन लानांगौ जायो आरोना नोंथां। बिदिनो बिसोरो ओ थाम दानफोरनि गेजेराव बिसोरो देरो आरो अब्ला जों बेखौ फानजानाय जायो आरोना नोंथां।
उ
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो ओ दाउफोरनि बा ब्रयलारफोरनि फार्मफोर दङ नामा नोंथां?
औ दङ नोंथां औ दङ।
औ।
बिदिनो गोबां रोखोम गोबां गैया माने एसे दङ आरो ना नोंथां। दा आं बै एसे जाखिनिखौ नुदों बेनि सोमोन्दै आं बुंनो हागोन। जेनेबा जोंनियाव ओरैनो खाथि खालायाव जेनेबा माखासे लकेल दाउफोरखौबो जोंनियाव मा खालामो फार्म खालामो आरो बेजों लोगोसे ब्रयलारफोरखौबो जोंनिया फार्म खालामो। आरो अमा फार्मबो दं आं अमा फार्मनि सोमोन्दै एसे खिन्थाखाबाय दा जोंनिया दाउ फार्माव फैयोबा जोङो दहाय नोंथाङा होननाय बायदिनो जों लकेल दाउखौ फार्म खालामनांगौ बबेबा खालामनांगौ जोङो बबेबा मोनसे फार्मनिफ्राय बा जोंनि गामि ओनसोलावथ' बयबो जोंनि बर'फ्राथ' बांसिनानो दाउ अमा फिसिनानै जाग्राखाना नोंथां। बेनिखायनो जों मा खालामनांगोन जों लकेल दाउ फार्म खालामनो थाखाय जों मा खालामनांगोन गामि ओनसोलनिफ्राय लाबोनाय फाननो लाबोनाय बाजारफ्राव फाननो लाबोयो ना नोंथां दा बैफोरनिफ्राय जोङो मा फिसा -फिसा दाउखौ जोङो बिदिनो दहाय नोंथाङा होननाय बायदि ब्रैजि बाजि राङाव जोङो बायनानै जमा जों बायनानै लांनांगोन बेनि उनाव जों मा खालामनांगोन जों दाउ थानायनि थाखाय गिबियाव जोङो दाउखौ थाहोनांगोन ना नोंथां। दा बेनि थाखाय जों मा खालामनांगोन औ नोंथाङा होननाय बायदि दाउ गग्रा लुना होनांगोन। मानो होनोबा जोंना दाउखौ गग्राखौ जों मायाव दोनो ओ सरि दाउखौ जों मायाव दोनो दाउ गग्रायाव दोनो। बेनिखायनो जों दाउ गग्राखौ बानायना लानांगोन आरो जों मा खालामनांगोन। जोंनि दाउआ जाहाथे थाब देरो जों फार्म होनोबा मा होनो जों दाउफोरखौ एसे ओ थाब देरनायखौ नायनो नोंथां दा बेनि थाखाय जों मा खालामनांगोन। दाउ दाउनि फार्मनि आदार जों बेखौ बायनानै दाउनो होनो रोंनांगोन। जोङो खालि ओंखाम थोंखाम बा जोंनि लेथ्रा लेथ्रा गाननाय बेफोरखौल' होबा जानाय नङा। जोंनो फार्माव जा बाहायो। जों बैखौ बाहायनो रोंनांगोन अब्लासो जोंनि दाउआ मा जागोन साबसिननिफ्राय साबसिन देरबोगोन। बेबायदिनो जोङो ब्रयलारफोरनाबो बिदिनो एसे एखे रोखोमानो।
औ।
जोंनिया ब्रयलारफोरा एसे खमसिन जायो बायनायाव ओमफ्रायो जोंनि लकेल दा दाउआ एसे दामसिनबो जायो ओमफ्राय बेनि थाखाय जोङो माखा खालामनांगोन माखासे जोंना मोनथिनो गोनां बाथ्रा दङ जेरैहाय जोंना दाउफोरा जोंना बेमार जा नोंथां।
जोंनि दाउफोराथ' सानफ्रामबो मोजां रोखोमाव थाबाय थाया जोंनि दाउफोरा ओ ब्रयलारानो जा लकेल दाउआनो जा जोंना बेमार जायो। दाना बै बेमारनिफ्राय जोङो दाखौ जों रैखाथि नांगोन नङाबा जोंनि दाउआ गासिबो फार्मे द'आ गासिबो थैजोबनायनि माबा जानांनो हागौ बेनिखायनो जों मा खालामनांगोन बै दाउफोरखौ बेरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो मा नायफामबाय थानायख नायफामबाय थानांगोन जोङो माखासे आदारफोराव माखासे मुलि जों बाहायनो रोंनांगोन जोङो माखासे मुलि खौ जोङो आदाराव फुननानै बा आदाराव सारदेरनानै होनाय जायो। दा बैफोर मुलिफोरनि गेजेरजों जों दाउआ मा बेमार आजार जानायनिफ्राय बारग'नो हायो नोंथां।
अ।
दा नोंथां ओ जों थ' जोंनि बर' जोंनि बर' मानसिफोरा बा जोंनि बि टि सि हालामनि मानसिफोरा बांसिनानो। बा बयबोआनो बयबो न'खरानो मा खालामो दाउ अमा बोरमा फिसिनानै जे जिउ खुङो दा बै दाउ अमा बोरमा ओ फिसिनानै जे रां रुफा जों खामायनो हायो बै रां रुफ फाया ओ जोंनि ओनसोलाव ओ बा सोरनिबा न'खराव फरायनाय बा ओ मैगं थाइगं बायनाय जानाय लोंनाय राङि बिथिङाव माबायदि हेफाजाब होयो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
ज हागोन दा जोङो दाउ अमा फिसिनानैनो जोङो जेरै जेनेबा जोंहा दा लकेल दाउ मासेयाव जोङो आथिखालावथ' गोबां दाम नालाय बे लकेल दाउ फोर बिदिनो जोङो बाजार गलाफोराव जोङो लांनानै फानहैनानै बिजोंनो रां मोननानै जों जों गरसे गरनै खरसा मोननायखौ जोङो गथ'फोरनोबो बाहायनो हायो आरो जोंहा न'खर सालायनायावबो जोङो बाहायनो हायो आरोना नोंथां बिदिनो जोङो गोबां हेफाजाब मोनो आरो। दा जोंहा अमा अमा फिसिनायावबोथ' जोङो गोबां रां मोनो नङा होमबा नोंथां जोंहा दा
औ नोंथां औ।
फिसा अमा मासे फिसा फाननो गोनांब्ला जोङो जेन'बा आथिखालावथ' गोबां दाम नालाय जेन'बा अमा बा रोजा बा ब्रै रोजा बिदि मोननाय जायो आरो बेजोंनो जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो आरो बिदिनो गथ'फोरनि फरायनाय खरसा बा गावनि न'खरसा सालायनायनि खरसा बेफोरखौ जोङो बाहायनो हायो आरो ना बिदिनो गोबां बर' न'खर औ। गामि ओनसोलफोराव बिदिनो गोबां सुबुंफोराथ' बिदि साख्रि थाया नालाय नोंथां बिदिनो जोंहा न'खरावनो दाउ अमा फिसिनानै जोङो न'खरखौ सालायनांगौ जायो आरोोना बिदिनो खायफा खायफा सुबुंफोराथ' दाउमाबो फिसिनायजों लोगोसे बिदिनो बिजनेसबो मावलाङोना लाइमोन सेंग्राफोरा आथिखालाव
बिदि मावनांगौ आरो ना औ। बिदि मावनांगौ आरो ना गावनि समखौ ओरैनो हेगार हरनो नाङा मानोना जोंहा समनि जोबोद आंखाल आरोना बिदिनो गावखौ एसे बिजियाव लाखिनांगौ आरो बिदिनो दाउ अमा फिनानैनो दा बा मोनसेफोर ओ खामानि बिजनेस आखायाव लानांगौ आरो ना अब्लासो जोङो जेनेबा मोजां जायो आरो। गावनि थाखायनो। आरो औ दा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो दा जेनेबा दाउ अमा फिसिनानैनो जेनेबा गावनि जिउखौ खुंलांनायखौ नोंथाङा आथिखालाव नुनो मोनदोंना नोंथां।
औ नोंथां नुनो मोनो औ आंनि माखासे जोंनि गामिनि जोंनि गामिनि खाथिनि मानसिफोरखौ सुबुंफोरखौ आं नुनो मोनो माखासे सुबुंफोरा जोंनिया मा ओ बिदिनो अमा, अमा फिसिनानै अमाखौ बुरजा बुरजा फिसिनानै बिथांमोना मा गोजान गोजान जायगायाव साप्लााय खालामो। बा गोजान गोजान जायगायाव हरो। जाय जों अमाखौ जोङो जमा खालामनानै जुदि बुरजा फिसिनो हायोबा जोंनि गोजान गोजान जेरै मेघालय साप्लाइ शिलं साप्लाइ बेफोर नङा होमबा नोंथां? दा बैफोराव जों गोजान गोजानाव अमा हरनो हायोबा जोंनि अमाया माहोनो दामा बुरजा बुरजा मोनो। जाय अमानि दामाजों खमा बांसिन फैसा खामायनाय बांसिन रां खामायनायाव जोंखौ मदद खालामो। जायनि गेजेरजों जों एसे गोरलैसिनै मा जिउ खुंनो हायो, दा थिग बेबायदिनो दाउफोरावबो दाउफोर फिसिनाया बिदिनो जायो नों थां जोंनिफ्राय गामि ओनसोलनिफ्राय जोंनियाव लकेल दाउमोन नालाय नोंथां। दा बै लकेल दाउफोरखौ जोंनि टाउन ओनसोलाव मा खालामो रोगानानै लाङो। दामखौ बुरजा बुरजा होनानै लाङो। बेनिखायनो आं बुंनो सानो नोंथां, आथिखालनि मुगायाव जोङो साख्रि बाख्रिनि अनगायैबो ओ जोङो दाउ अमा फिसिनानैबाबो माखासे जाखिनि जोङो न'खराव सोलिनो आन्था फैसाखौ खामायनो हायो होननानै। नङा होमा
औ नोंगौ नोंथां। ओ नोंथाङा जोंना बोरैबा